हेलौ औ खोनादोंना औ खुलुमबाय औ दानिया जोङो बर'नि हाथासुनि हाबानि सोमोन्दै रायज्लाय हागोन ना?
जागोन नोंथां
दा नोंथाङा हाथासुनि सोमोन्दै एसे फोरमायथि होग्रोदो दे
अके ओ हाथासुनि होननानै बुङोब्ला बे हाबाया बर'फोरनिनो मोनसे दोरोङारि बोहैबोनाय खान्थि बायदि हाबा ओ गोबां सुबुंफोरानो हाबाखौ बायदि रोखोमै लायो जेरैबायदियै मन्दिराव लायो ओ आवाथि सावनानै लायो बाथो थौआव लायो बिबारिजों लायो नाथाय बे हाथासुनि होननानै बुङोब्ला जाय बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउसा हाथारनानै बोलि होबोनानै बाथौ सिबिबोदों बिसोर हाबा खुंनायखौ हाथासुनि होननानै बुंनो हायो अदेबानि बे हा हाथासुनि हाबायाव गोबां आसार खान्थिखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ जाय माखासे धोरोमारि अदेबानि बर'निनो खायसे धोरोमनि रोखोमनि हाबाफोराव ओ बेबायदि खान्थिखौ नुनो मोननाय याव बे हाबायाव सावरायनो थाङोब्ला ओरैबदि जरखा महरै जोङो सावरायनो थाङोब्ला नुनो मोनो जे हाथानि बाहायनाय अ हिन्जाव ओ गोदाना अनला ओंख्रि संनाय अनला देनाय ओ हिनजाव गोद गोदाना हौवा गोदाननो ओंखाम खुरना होयोब्ला ओ हौवा गोदाननिनो लोगो अदेबानि जायखौ मेथर होननानै बुङो। बिसोरो ओंखाम सेखनानै जानाय हाबानि समाव रायजो राजाफोरा जयैनो आफाद जनाय बे आफादाव ओ नख'रनि मानसिया जौदान होनाय ओ बेफोरबायदि सावगारिखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथांनि ओनसोलाव हाथासुनि हाबाया माबायदि रोखोमनि खुंनायखौ नोंथाङा नुबोदों अदेबानि नोंथाङा मिनथियो?
औ जागोन ओ जोंनि ओनसोलावबो हाबा हाथासुनि हाबाया बेबायदियानो। ओ जोंनि ओनसोलावबो हा हाथासुनिनि थाखाय हाथाखौ हाथा गंनै थायो दंफांनि। बेखौ नांथारगौ। दा बे हाथा सुनि होननानै बुङोब्ला जोङो हाथानि गेजेर गेजेरजों हाबा होनायखौनो जोङो बुंनो हायो आरो हायो आरो दा बिनि थाखायनो जोङो गिबियावनो ओ हाबानि थाखाय माखासे गोबां ओ नांगौ मुवाफोरखौ जों थियारि खालामनानै लाग्रो बिनि उनाव जोङो हाबा होनाय समाव बै गंनै हाथायाव ओ गंसेयाव ओंखाम आरो गंसेयाव अनला ओंख्रिखौ जों दोननाय जायो आरो बिनि गेजेरजोंनो ओ हाबानि समाव अजाया माखासे
औ।
मोनथोर आवरायनानै बिसोर गोरलै सुवा जानो लानाय सानैनि ओ संसारखौ माबायदि जालांगोन माबोरै बिथांमोना जुलि जा-जादों बेनि सोमोन्दै ओ मोदायनो फोरमायथिना होयो बे मोनथोर आवरायनाय जोबोब्लानो ओ हिन्जाव गोदा हिनजाव गोदानखौ हौवा गोदाना सिन्दुर थुनानै होनाय बे खामानिखौ मावफुं फुङो आरो बेनि उनाव जोबो जोबनाय लोगो लोगो ओ हौवा गोदान आरो हौवा गोदाननि लोगो मेथरखौ ओ मोनसे दाबसे जायगाथिं जिरायहोनाय जायो बेयाव ओंखाम बिसोर सानैनो ओंखाम खुरना होनाय जायो आरो। बे समाव हिनजाव गोदानानो गिबियै ओंख्रि ओंखाम आरो अनला ओंख्रिखो खुरना होयो आरो बिनि उनाव हौवा गोदान आरो मेथ थरा बे ओंखाम ओंख्रिखौ जाजेननो लायो आरो। बे जाजेनना लानाय समावनो गुबुन सोरबा सुबुङा हौवा गोदानखौ बोखारनानै बे ओंखामखौ सिखनानै जानांगौ आरो बेयो गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोनाय नेम आरो। दा बे समाव हौवा गोदाननो ओंखामखौ एसे जाहोग्रोनांगौ आरो बिनि उनावसो बे हाबाया हाबानि नेमा जाफुंङो होननानै सानो बे हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान जाबाखांनायनि उनाव बिदिनो फारि फारि रायजोफोरनोबो राननाय जायो दा बेखौनो जों हाबानि जोबनायसिम दा बेखौनो मिथिनो मोनो आरो।
जों जेब्ला हाथासुनि हाबानि सोमोन्दै रायलायनो थाङो बे हाथासुनि हाबायाव माखासे खान्थिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। जेरैबायदियै हिनजाव गोदाना ओ सिगांग्रो हौवा गोदानाव था फैखनानै हाबा जानाय आरो खायसे खायसेखौ हिनजाव गोदानखौ ननिफ्रायनो खनसेयैनो लाबोनानै हाबा जाफैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदि खान्थियाव बिबान बाननाय अदेबानि बिबान हाबा बेबायदिखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो। जोङो हाबा गोलाव होननानै बुङो बे बिबान ओ लायनानै हाबा जानायाव बर'फोरनि गोबां खान्थिफोरा हाबनानै दङ ओ जेरैबायदि ओ बारलांफाया ओ थिंख्लि बाननाय थिंख्लियाव फारसेथिंजाय ओह सुनै फारसेथिंजाय सिनि बेफोरबायदि सोनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो। ओह। बेबायदिनो ओ गय बेदासे फाथै बेफोरबायदि लाबोनानै हौवानि गोदानाव हौवा गोदाननि न'आव फैनानै हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान हाबा जानायखौ हिनजाव गोदाननि बिफाया आखाइ हमनानै होफैनाय बेफोरबायदि सावगारिखौ जोङो हाबानियाव हाबायाव नुनो मोनो। सरासनस्रायै बियो जाबोदों होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय समनि हाथासुनि हाबाजोंनो बियो जोबोद खाथि सोमोन्दो गोनां। हाबानि अनगायै जेब्ला जोङो गुबुनखौ सावायो जेरैबायदि खारसनाय हाबा दोनखारनाय हाबा बेफोरबायदि हाबाफोराव ओ जानो हागौ हाथासुनिया जायो नाथाय ओ समाजा गनायनाय हाबा होननानै ओ जोङो बुंनो हागोन। ओ नाथाय बे हाथासुनि हाबाया ओरैबानि नायलानानै हाबा लानायफोराव ओ बिबान लानानै खालामनाय हाबा बेबायदि हाबाखौ जोङो नुनो मोनो बिबान लानानै हाबाया बरफोरनि मोनसे दोरोङारि ओ समायना सावगारि। बेरखांनाय हाबा जेरावनाखि बें बेंफाटि दामनानै खायसे खायसे जायगायाव खाम जथा सि फुं दामनानै हिनजाव गोदानखौ बरायनाय ओ आखाय हमनो होनाय बारलाम्फानि हिनजाव गोदाननि बा बेखौ नुनो मोनो हौवा थाङोब्ला हिनजाव गोदाननि बिमाया थांनो मोना होननानै ओ बिनि आन्दोआव मा उम फोथायनाय दङ बेखौ सावरायनो थांब्ला ओ जोङो मोननो हायो जे बिमा बिफाया बिमा आरो फिसाजोनि सोमोन्दो आ बेखायनो गोथौ जायो। बिदिनो बुङो सासे हिनजावा जोबोद मोनसे उम दुखुनांथ थासारि सोमजियो अदेबानि जोनोमनिफ्राय लानानै बियो गावनि नखराव थाबाय नाथाय हाबानि उनाव ओ गंसे ओ गुबुन नखराव थाहैनांसिगोन बेनि दुखुनि गेजेरजों बेसोरनि दुखुवा जाहाथे बांसिन जाथों अदेबानि गावनि फिसाजोखौ हाबा हैनायाव थांफाया सानाया जोंनि गेजेराव नुनो मोनो आरो नोंथां ओ नोंथांनि बिजिरनायाव बर'जों सोमोन्दो थानाय हाबानि गेजेराव माबायदि सुबुं फो थायनाय अगियान फोथायनाय नोंथाङा अ मिथियो?
औ ओ गोदोनि समाव जोंनि गेजेराव हाबानि समाव बा हाबा जानायनि आगोल माबाफोर जाथाय जायोब्ला बे फोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव माखासे फोथायनायफोर मिथिनो मोनो आरो ओ हिनजाव गोदान नायनो थांनाय समाव जेब्ला अखा खोरोमो अब्ला हाबाया हाबाया बा हिनजाव गोदाना मोजां जाया होननानै फोथायो आरो हिनजाव गोदानखौ ओ रागा गोनां जायो होननानै जोंनि बरफोरनि गेजेराव फोथायोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो। आरो नायनो थांनाय समाव सोरबा लामायाव ओ आगसि आइथिंङा उ अबावबा जायगायाव सौथुयोब्ला बा अन्थाइफोराव सौथुयोब्ला बेयावबो ओ हिनजाव गोदाना हाबा जानायाव माबा मोन से ओ हेंथा होयो बा हाबा जानो गोसो जाया बेफोरबायदि नायनो थांनाय समाव फेलें खालामो होननानै फोथायनाय जायो आरो ओ बेजों लोगोसेनो ओ लामा सामाफोराव हिनजाव नायनो थाङोब्ला नेवला ङोब्ला ओ जुलि जुलि हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव जुलि नागारलायो होननानैबो फोथायनाय दं आरो बेबायदिनो मोन बे नेवलाय बारसनायखौ मोननै रोखोमनि मोननो थाङो जोङो। आगसिथिं बार सयोब्ला जुलि ना गारलायो आरो आगदाथिंनिफाय जिबौ बारसयोब्ला ओ हि-हिनजावा हौवा गारो हिनजावा हौवाखौ गारो होनना फोथायो आरो बेबादिनो गोबां रो खोमनि गुबुन गुबुन मोननो हायो आरो नोंथाङाबो माखासे मिथियो नामा हाबानि सोमोन्दै?
मिनथिनायाथ'
औ फोथायनाय आरो औ
गोबाङानो दं। फोथायनाय औ फोथायनाय गोबाङानो दं जेरैबायदियै ओ ओ जोङो मोनो हायो जे ओ लोगोसे हिनजाव नायनो थांनायावबो गोबां फोथायनायाबो दं। जेरैबाय दि जोङो मोननो हायो हिनजाव नाय जेननाय समाव ओ बाथौ खुलुमनाय नुयोब्ला हिन्जावा लोखि जायो ओ आगदा नआव हाबनायाव आगदा आथिंखौ सोयोब्ला बे हिनजावा लोखि जायो बेफोरबायदि होननानै जोंङो ओ हाबानि बिथिङाव फोथायनाय खौ नुनो मोनो ओ बेजों लोगोसेनो हाबानि समाव ओ हाथा हाथायाव ओंखाम खुरनानै होनाय बेयावबो जोंङो मोनसे फोथायनाइखौ नुनो मोनो। बरफोरा सरास नस्रायै हाबायाव ओंखाम जाहोयोब्ला ओ नोंथाङाबो जानो हागौ मिथिगौ खेरखायाव लानानैसो ओंखाम होयो नङा होनबा नोंथां? औ बे खेरखायाव ओंखाम होनायनि सोलायै नाथाय ओ हिनजाव गोदाना हौवा गोदानो हाथायावसो लानानै ओंखामखौ खुरनानै होयो। ओ बिनि आन्दोआव हाबनानै दङ होननानै बुंदोंदि खेरखाया जाहैबाय मोनसे गुदुं गोनां गब्लं गब्लं। बिजों गोसोआ गलांनो हागौ होननानै बुङो। ओ बिनि थाखायनो हाथायाव लानानैसो ओंखामखौ हु हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो खुरनानै होयो जाहाथे बिसोरनि गोसोआ गब्लंनानै थाङा बिसिनि मोजां मोनलायनाया अनलायनाया दिमोल मोल थाबाय थायो बेखौ साननानै अदेबानि बेखौ फोथायनानै हिन्जाव गोदाना ओ हाथानो हाथायाव हौवा गोदाननो ओंखामखौ खुरनानै होयो ओ बे फोथायनायखौ जोंङो मोननो हायो। जुदि नङाब्ला ओ जुदि ओ मानिथा मानोथो मानोथो हाथाखौ खुरनानै होनोमोन ओंखामखौथ जोंङो जेराव मेरावनो लानानै खुरनानै होनो हायो जोंङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननो हायो ओ बे ओ गोसो गोरोबलायनायनि खोथाखौ लानानैनो हाथायाव ओंखाम खुरनानै होयो होननानै जोंङो ओ मोनथिनो हायो आरो नोंथां अदेबानि जोंङो फोथायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो आंङो आरोबाव हिन्जाव नायनो थांनाय समाव ओ माबाफोर जाथायनि गेजेरजों जाथाय जायोब्ला बेफोरनि सायाव फोथायनायखौ आं माखासे नोंथांनो बुंबावनो सानदों। बेफोरनि गेजेरावनो जाबाय ओ जेब्ला हिनजाव गोदान नायनो थांनाय समाव ओ बबेबा जायगायाव गोथै गारनाय नुदोंब्ला बा ओ बबेबा जायगायाव औवा दाननाय बा हा खदालजों हाफोर जावनाय नुदोंब्ला ओ हाबायाव हाबानि उनाव सोरबा सासेनि जिउआ गोमायो होननानै फोथायनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो। आथिखालाव बेफोर फोथायनाय खौ जोंङो मोननो थांलिया नाथाय गोदोनि समावसो मोनोमोन आरो। दा बेजों लोगोसेनो ओ हिन्जाव नायनो थांजेननाय समाव ओ नोंथाङा बुंबोदों बेखौ नख'रनि नमा नआव हिनजाव गोदाना आगदा आखाइखौ बा आ आगसि आथिंखौ गाजेननाय नुयोब्ला आसि आगसिखौसोमोन।
अ अ।
सेथिंसो खायसे आगसि आथिंखौ नमा न'आव गाज्रि गाहर ग्रोयोब्ला हिन्जावा
माने जायगा लायै जायगा जायगा लायै जायगा फोथायनायफोरा खायसे खायसे खायसे गुबुन गुबुन जायोबो नालाय नोंथां। आरो जोंनाथ' फोथायनायखौ नायोब्ला गासैबो बर' माहारिनि फोथायनाया खायसे सानथावो आरो खायसे सानथावा बेफोरबायदिखौ नुयो नालाय जों।